हेलौ अ
औ खोनादोंना
अ अ खोनादों बुंलाय
दा जों मानि सायाव सावरायनो
आ मा होनोमोनथाय ग्लबेल वारमिं नामा
ग्लबेर वारर्मिं बोथोर दुं फावनाय जों बोथोर दुंखांनायनि सायाव सावराय जायो
सावराय जायो।
बोथोर दुंफावनाय ना बे बोथोर दुंफावनायनि गुबै जाहोनफोरखौ फोरमायनो हागोन।
अह।
दा बोथोर दुंखावनाया मानि
अ अ अ अ। मोननैसो जाहोनखौ जेनेबा आं बुंनो सानदों दा जोंनाथ' बिराद पपु-पपुलेसनाथ' बिराद बारा जाबाय उम बिनि जाहोनाव मानसि थानो जागा गैया ओमफ्राय थानो जायगा गैयिनि जेनेबा ओ जंगल बा फरेस्ट फोरखो दान ओ फरेस्टफोरनि माने बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै ओ फरेस्ट फोरखौ दाननानै माने गाव गाव माने बयबो थानो गावनो गावनि थानो थाखाय बयबो जायगा बानायनानै लादों न' न' बां लुदों मायबा इन्डासट्रि लुदों माने गासैबो माने ओ न' बां जेनोबा माबाफोरजोंनो ओ इन्डासट्रिसफोरजों माने बुंफबजोबबाय नालाय बांद्राय माने बिफां लाइफांफोराबो खम जाबाय आरोना बिनि जाहोनाव बेबो मोनसे जाहोन ग्लबेल ओ वारमिंनि आरो बिनिफ्राय दाबायदि टेक्नलजिनि मुगायाव माने बांद्राय ओ जेनेबा इन्डासट्रिफोरनि बाहायनाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय ओ जेनेबा गाज्रि औ गाज औ औ गाज्रि माबा गेसफोर गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेसफोर बिदिनो ओ बहुत मा होनगोन बेखौ जेनेबा साइन्सनि ओ सा मा होनगोन बेखो टेक्न'लजिनि माबायाव जेनेबा ओंखारनाय औ बिगियानारि ओंखारनाय ओ टेक्न'लजि मुगानि खामानिफोरानो माने ग्लबेल वार-वार्मिंनि माने रिजोन जाहोन आरो बांसिनानो।
औ औ। खोनायासै। औ।
ओनदो बुहुत
औ।
जोंनि मा होनो इखो